हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
खौ खोनादों।
ओं बिदिब्ला दायो नोंथांजों आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन दे।
ओं जों उम आबाद गाहाय हारि मह गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों दा आथिखालाव नायो ब्ला गोदो गोदायनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायाव माखासे फारागखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों। दायो बे आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै ओ दायो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालनि आबाद मावनायनि फारागखौ नाहरोब्ला नुनो मोनो। गोदो गोदाय जोङो मोसौजोंहाय हालेवोमोन। आथिखालावबो खायफाखौ हालेवनायखौ नुनो मोनो। थेवबो गोबां खम बिबाङाव मोसौजों हाल एवनाय खौ नुनो मोननाय जायोसै आरो। ओ बेनिखायनो आथिखालाव मोसौनि सोलाय ओ मोनसे मेचिनजों बानायनाय आगजु बाहायनाय- खौ नुनो मोनदों जायखौनो कि ट्रेक्टर होननानै बुंनाय जादों। औ ट्रेक्टर फिसा आरो गिदिर बे मोननैजों जोङो हाल एवनानै आबाद मावनाय खौ नुनो मोननाय जायोसै आरो।
औ
ओ बेनिफ्राय गोदोनि समाव आबादखौ जेनेबा माइ आबादखौ बोसोराव खेबनै मावनायखौ नुनाय जायोमोन। ओ आसु माइ आ रो माइ सालि माइ हिसाबै नाथाय आ आथिखालाव बेखौबो सोलायनाय नुनो मोनबाय जे ओ माइखौ मोननै बोथोरावबो मावनायखौ जोबोद खम नुनो मोननाय जायोसै। बांसिनानो खेबसेल मावनाय खौ नुनो मोननाय जायोसै। दा जायनिखि खेबसे हेल मावो। बैसोरो ओ बै मोनसे बोथोराव गुबुन आबाद जेनेबा दैलाङाव माइ मावो। अब्ला मेसेंआवहाय गुबुन मैगं थाइगं बेफोरखौ मावनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो।
ओं
दा बेबादिनो बांसिनै माइसालि माइ एबा जायखौनिखि दैलाङाव मावनाय जायो। बेखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। दा नै बे माइसालि माइखौ मावनायावबो बे आबादखौ मावफुबाय थानाय समावबो गोदोनिफ्राय आथिखालसिम गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय ओ
मा होनगोन माइ गायनाय खोथिया फुनाय
ओं
दाननाय आलि खोनाय बेफोराव गोदो गोदाय मा नुयोमोन सावरि जालायनाय नुयोमोन ज ज जा जाय मावनाय नुयोमोन। बिनिफ्राय सोरहाबा जोनथारबोला बिसोर दाहोना लानानै दाहोना रुवाथि लानानै मावनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैनि उल थायै हाजिरा मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो । खोथिया फुनायब्लाबो हाजिरा माइ गायनायब्ला हाजिरा बेनिफ्राय आलि दाननाय आलि खोनायब्लाबो हाजिरा लानानै मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै ।
औ
अब्ला सावरि जानाया एसे खमायबोबायबो आरो
औ'
बेनिफ्राय जोङो मोनसे नुबावो गोदो गोदाय बदल जालायोमोन । आथिखालावबो बेखौ खौबो एसे एनैखौ नुनो मोननाय जायोसै मानो होननानै बुङोब्ला नैबे दिनैनि समाव हाजिराखौबो हा जिरा मावग्राखौबो एभेलेबोल मोननो थांला बिनिखायनो गावनि माइ आबादखौ मोजाङै मावफुंजोबनो थाखाय बदल बैहै होनानै बैखौ लाबोफिननानै गावनि आबादखौ जाहाथे सम मथे मावफुंजोबनो हायो बेनि थाखाय बदल बयनायखौबो नुनो मोननाय जा फिनदों आरो दा बिनि सोमोनदै एसे नोंथाङाबो फोरमायगोन ना
औ अ आंनि मोनदांनायखिनिखौ एसे फोरमायना होनि । सै आरोना ओ ओ जेनेबाथ' ओ गोदोनिजों दानिजों मा होनो बांसिन गोबां माने फाराग नुनो मोनो आरोना । ओम गोदोथ' इदिनो माइ गायनायफोराथ' माने मेसेंवबो दैज्लांवबो गायोमोन नालाय । ओमफ्रायो आजिखालिथ' बे मा होनो मेसेङाव गायनाय माइनि जायगायाव दानिया माने जुखाम इदिनो बायदिसिना माने गोरान आबादसो मावनाय जायो आरोना बिसोर दुब्लिफोरावहाय। ओमफ्रायो बिदिनो थ मा होनो दैलांवहाय माइ गायनाय जासिगोन आरो बांसिन। माने गोबां दैयावहाय बांसिन इदिनो गोरान खेथि माने माइ गायनायनि मेसें मेसेङावहाय गोरान खेथि माने ओ जेनेबा माइ गाय माइ गायनायनि जायगायाव बांसिन गोरान खेथिसो मावनाय नुयो आरोना। ओमफ्रायो बिदिनोथ आरो हासार बायदिसिना ओमफ्राय इदिनो माबा माबि मुलि बाहायनाया बांसिन गोबां जालांबाय आरोना। आजिखालि ओमफ्राय गोदोयोथ बांसिन बिदिनो हासार माने हासार होनाय माने माबा खौनो बाहायनाय नुवामोन आरो ना बिदिनो आरो गोदोयोबो मोसौफोरजोंसो हालेवनानैहाय गायोमोन। बिदिनो गोबाव गोबावजोंसो माने खाराय खांनानैसो दोनखायोमोन आरोना ओमफ्राय हा गोदोनि माने नांगोलफोरजों एवनाय हाफोरा बांसिन मोजां जायोमोन आरोना। ओमफफ्राय दानियाथ मिसिन बुस थु माने हाफोरावबो मोजां हाबैजोबा ओरैनो सा साज्रां माने डाइरेक्ट मोनोखानाय बायदि जायो आरोना। ओरैनो सिंफोराव मोजां हाबहैयैनि थाखाय एसे माने बारा माबा मोना आरोना दानिफोरखौहाय। ओमफफ्राय गोदोनियाबादेन मोजांमोन आरो। दानि माबाफ्रावबो आबाद फोरावबो माइ गाय माइफोरावनो बांसिन नोगोद माने हासार ओमफ्रायो मुलि बेफोरखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो आरोना। आरोथ बेवहाय बांसिन हाजिरा ओ गोदोनि बायदिथ बांसिन बदलखौनो ओंखारसारला आजिखालि। बांसिन माइ माइ गायनायावहाय हाजिरायानोसै आरो मान बदल होनायानो गैला। गावबा गावनि माने बांसिन बदल ओंखारनो बालायो दाना। गावबा गावनो ओमफाय बदल गायनाय सिगांनि बायदिबा माने बदल गायलायनायनिया मोजांमोन आरोना माने फाला बदल माने थिखोला थिखोनानै जमा जमा गायनानै थिखोना होलायनाय। बिदिबा मोजांमोन आरोना ओमफ्रायथ दायोथ' बिदिखौनो नुनो मोनला दायो ।
औ
बांसिन बिदिनो हाजिरायानोसै आरोना । माइ गायनाय ओमफफ्राय मेसेंबाबो बिदिनो बायदिसिना माबाफ्रानो गोबां सोलायजोबनो सोलाय जोब्बाय आरो ना गोदोनिफ्राय ओ आरो बिदिनो मोसौफोरजों हालौवनाया बांसिन मोजां जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओमफफ्राय गोदोयो ओमफफ्राय माइ आबादफोराबो बांसिन बिदिनो हासार होयियावनो इमान मोजां जायोमोन आरोना । गोजौ गोजौनो ओमफफ्राय आजिखालि माने माइ आबाद बे फोर माने हासार होआबानो जाला होनायसो जाहैबाय । बांसिन हासारखौ बाहायनाय जादों ।
मानो होननानै औ औ औ नंगौ नोंगौ हासार बाहायबाय थानानैनो बै रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानैनो हायाव जाखिनि हासार गावनि दंखायोमोन बे फोर गैया जालांनो हम बाय हासार होआबानो जाला आरोना ।
ओं बिदि माने सिगांनियावहाय माने हासार होयियावनो एफा इमान मोजां जायोमोन ओमफफ्राय दा माबायाबो बिदिनो हासार बाहायदाव बाहायदाव बिदिनो होलांबाय थाबाय नालाय ओंखायनो आजिखालि माने हासार होआबानो जाला होनायसो जाहैबाय माइफोरानो एकदमबारे माने फिथाइफोरानो हासार होआबाथाय मा होनगोन बिदिनो खामब्रें खामब्रां बिदिनो अबावबा जौनाय अबावबा जौयि बिदिसो जालाजोबो आरो ना । ओमफाय गोदोथ' इमान मोजां समानसो जायोमोन माने गोजौ गोजौ माने मुथि हाजालायनायसो जायोमोन आरोना गोदोयो दायोथ' बांसिन बजासो हायो ओमफ्रायो आरो मिसिंसो बांसिन होयोना । होयो आरोना दायोहाय ।
नंगौ ओम आथिखालाव हालेवनाय निफ्राय लानानै माइ गायनाय खौबो मेचिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै गिबियाव गुबुन हादोराव जादोंमोन नाथाय आथि आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ लाबोनो हानायखौ नुबाय आरो जाय आबादखौहाय जोङो साननै सानथाम नांगौमोन बे बेखौहाय सानसेयावनो गोबां बिबांनि मावनो हानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै मेसिननि दारै बेनिफ्राय आरो माइ गायनायाबो मेचिन जाबाय माइ हानायाबो मेचिन बाहायजाबाय आरो आथि आथिखालाव मोनसे गोदान मेसिन बाहायनायखौबो नुनो मोनदों आलि खोनाय बा आलि दाननाय बेखौबो मेसिनजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो
औ बिदि बिदिनोथ' बांसिन माने बिदि मेसिन बाहायनानैहाय जेनेबा बिदिनो बांसिन माने आजिखालि बिदि बाहायनानैनो माने हाफोरा बांसिन माने गाज्रि जालांनो हमदों आरोना हासार गैयि जालांनो हमबाय आरो ना इदिनो
औ बेजों लोगोसे ओ माखासे ना साम' खांख्राइखौबो जोबलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय
औ औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै
औ
औ दे
दे